ना औ मा खालामगासिनो दं नोंथां दाथ औ दंमोन नोंथां नोंथांजों मोनसे गोनां खोथासो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां औ आथिखालनि दानि सोलोंथाइ आरो आवगायनि बा गोदोनि सोलोंथाइनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां औ औ नोंथां आं ओमफ्राय आथिखालाव सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ बा आथिखालनि सोलोंथाइनि सोमोन्दैसो एसे मोनथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा जा हागौ बा जा एसे मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां हागोन ओ बा सोलोंथाइ होनबाथ' जेनेबा सासे फरायसाखौ बा सासे फरायसानि मोनसे बयनिख्रुइबो ओम गोनांसिन बा बिथांनि ओ मोनसे सिगां मावग्रो नांगौ हाबा जायनि गेजेरजों बिथाङा ओ इयुनाव गावनि जिउखौ बा ओ नखरनि सोद्रोमाफोरनि जिउखौ ओ आलो गोजोनै दैदेनलांनायनि खाबु मोननो हायो सोलोंनायनि गेजेरजों बा सोलोंथाइ मोनसे नखरखौ फि गाखौ फिनो थाखायल' नङा जेनबा गावनि आखल आखु गावनि समाजनि गेजेराव गावखौ मोजां माबायदि गोरोबहांगौ ओ बा समाजनि सुबुंफोरजों माबायदि आखल आखु दिन्थिनांगौ उम बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे फरायसा साया मोननो हायो बा गथ'या मोननो हायो थिग बेबादिनो नोंथाङा आंनाव सोंदों जे ओम आथिखाल आरो गोदो ओ गोदोनि जेनबा बिनि सोलोंथाइनि गेजेराव माबायदि फारागथि फैखो ना नोंथां ओ दाथ' सोलोंथाइया गोबां गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबाय गोदो माबायदिमोन दा बेनि बेसेबांबा गोजौआव ओ बा जांख्ला गाखोबाय आरो जेनेबा सोलों- सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइ होनाया खोनायासै जोंनावबो